हेल' औ नोंथां, ओ ओम नोंथाङा फ्रिखा ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ'।
आङो माने ओ सावरायनो नागिरनाया जाहैबाय नोंथां, ओ जोंनि बर'नि जे नाफाम, बे नाफामनि सोमोन्दै ओ ओ सिंखावरि
माथिमा
बिनि सायाव आङो सावरायनो ओ नागिरदों नोंथां, दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जे फोरमायनो हागोन नामा? नाफाम खौ जोङो माबोरै बानायो आरो नाफामखौ जोङो मा माजों जायोब्ला गोथाव मोनो आरो ओ, नाफामखौ जानो मा माबायदि मोनो जोङो बिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
ओं हागोन नोंथां।
औ, दे नोंथां।
ओ जोंना बर'नि बाथोन होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मिथिगौ जे नाफाम बाथोन आरो गांजेमा बाथोन। ओ जोंहा नाफाम बानायनायाव जोंहा गो बां ओ आदब खायदा दङ, जेरै होननानै बुङोब्ला, ओ बर' माहारिफ्रा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओ बर' माहारिफ्रा जोंहा गोदो गो दायनिफ्रायनो ना हा मैहा थांग्रा थांग्राखामोन ओ जेराव ओ बेसेबा गिदिर गिदिर जे बायदि बायदि लानानै जोङो नाहा, मैया थांग्राखामोन आरो। गोदो गोदायनिफ्रानो बर' हिनजावफोरा औ। गोदो गोदायनि ओ समावहाय जोंहा नाहा नाफोरखौ जों गोबां मोननो हायोमोन आरो। औ नाथाय दानियाव गैला, बेफोरबायदि मोननो थांला आरो जोंहा औ, औ औ जोंहा नाफाम बानायनायनि आदब खायदा फोर जादों जोंनिया होमबा ओ नाखौ जोङो लायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जेराव ओ खावसेखौ जागोनो एबा खावसेखौ ओ गोबावसिम जानो थाखाय जोंहा नाफामखौ जोंहा बानायनानै दोननाय जायो आरो। जेराव ना फाम बानायनो थाखाय जोंहा ओ ना फिथिख्रि ओ बि दै गोनां गोनां बेफोरो जोंङो ओ जोबोद मोजां जायो आरो नाफामा। ओ नाफाम बानायनो था खाय
औ।
फार्स्टआवनो जोंङो नाफामखौहाय ओ मोजांङै ओ बेफोरनि ओ खि एबा सायखांनानै जोंङो खि गारनानै एबा साइ नानै जोंङो मोजांङै दैयावहाय ओ खननै एबा खेबथामसो मोजांङै ओ सुखांनानै जोंङो मोजांङै सानदुंङावहाय जोंङो फोराननांगौ जा जायो आरोना। सानदुङाव जोंङो फोराननाया जादों ओ सानब्रै एबा सानबासो जोंङो सानदुङाव मो जांङै ओ रानख्रेब होजासे फोराननांगौ जायो आरो ना आरो बेनि उनावहाय जोंङो उम बेखौ जोंङो ओ गोदोनि दिनावथ' जोंङो थौसि एबा उवालाव जोंङो देयोमोन आरो ओ अन देनाय मा देनाय जोंङो बेफोरखौ जोंङो थौसि आरो ओ उवालाव जोङो देयोमोन आ रो उवालखौ दे नो थाखाय जोंहा गाहेन आरो उवाल बेफोरखौ जोंङो बाहायोमोन आरो। औ। ओ गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ जोंङो उवालखौ जोंङो दंफां दानोमोन उवाल खौ जोंङो बानायो आरो गाहेनखौ जोंङो गोरा गोरा बिफां ओ बेफोरखौ जोंङो गाहेन साल बिफां बेफोरखौ जोंङो गाहेन बानायोमोन आरो। गाहेननि बिजौ जोंहा धातुनि एबा लहानि मोनसे ओ आसथाम बाय दि थाबनानै होनाय थायोमोन आरो जाहाथे बियो देनायावनो देनायावनो गावलांङा ओ औ लोगोसेययैनो जोंना ना नाफाम बानायनाया ओ जादों ना गोराना रानखांनायनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय संग्रायाव दोननानै जोङो एफा एफ जोङो मोजाङै ओ ओ थिनि घन्टा सारि घन्टासो जोङो देग्लिबाय थानांगौ। ओ उवालाव होनानै देग्लिबाय थानांगौ। देग्लिबाय थानांगौ बिदिनो ओ एफा-एफा-एफा-एफा गेब्लेखांबथाय जोङो एफा एफा गोदान होदोलाय एबा औ ओ एफा एफा गेब्लेखांबाथाय जोङो एर'नानै दोनदोलाय आरो होदोलाय आरो ओ गेब्लेखां नाय उनावहाय आरो होदोलाय मोजांयै बिदिनो थिनि घन्टा थिनि घन्टासो जोङो ओ देनांगौ बेनि उनावहाय जोंहा ना नाफामजों सोनानै दोननो थाखाय जोङो गोबां थास'फोरखौ होनो हायो। जेरै थास' रुदालि थास' गुफुर थास' गोसोम नाथाय जोंनिया बांसिन ओ जोङो नुयो होननानै बुङोब्ला थास' दुदालि आरो थास'गोसो गोसोमखौ जोङो बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरो मानोना बे फोरजों बानायोब्ला जोङो ओ नाफामखौ गोथावसिन मोनजायो आरो औ जोङो दायो ओ जोङो थास' गोसोमखौहाय नाफाम बानायनो थाखाय हाखांनानै लानाय जाबाय आरो जेरै ओ गिदिर गिदिर जों जोङो गुदियावनो हानानै ओ बिजौसिम बिलाइखौ दानस'नानै मोजाङै बेखौ बिनि बिगुर प्लास्टिक बायदि बिगुरखौ जोङो सैनानै एबा सिखाजों ओ बिजिरनानै जोङो सेलायनानै मो जानाय ओ ओ सुनानै बा संग्रायाव जोङो फोरानस्रोनांगौ फोरानस्रोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ मोजाङै ओ देग्लिनानै लानांगौ मोजाङै ओ देग्लिजोबगोरनांगौ आरो उनावहाय ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ देग्लिनानै लानाय नाफाम आरो ओ देग्लिनानै लानाय उम थास' थास' गोस ओम बेखौ जोङो मोननैखौबो ज' खालामनाय उम देग्लिनांगौ ओ मोजाङै मिक्सार खालामनानै देग्लिजोबनांगौ। बेखौ जोङो एक घन्टा एबा दुय घन्टासो देग्लिनानै जोङो ओ दोननो हायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो ओ देग्लिखांनायनि उनावहाय मोननैबो मिक्स जाखा जोबनायनि उनावहाय जोङो मोनसे ओ जेरै बासन ओ बासनावहाय जोङो उम दोननो हायो। बासनावहाय जोंहा ओ उवालनिफ्राय ओ हायखांनानै जोङो दोननो हायो आरो। ओ नङाब्ला जोङो ओ लोगो लोगयैनो जोङो औवानि हासु थुं ओ जोङो हासनानै फारसेथिं ओ गानथि गोनां आरो फारसेथिं गान थि गैयि गुदुं गुदुं गोनां बैखौ जोङो हासि ना हास'नानै जोङो ओ लाबोनानै बेवहाय ओ नांगौ जखानि जोङो ओ सोनानै दोननो हायो आरो। ओ बेवहाय ओ फुलबो सोआ आरो ओ एसेद्रायबो सोआ जेनेबा जख खानियै सोनानै मोजाङै प्लास्टिकजों बार हाबनो हायि बायदि ओ खाथेबनानै थिवजों खाथेनानै जोङो इन्जुर खनायावहाय नोङो ओ दोनोमोन आरो बेबायनो दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय आ थाम दान बा ब्रै दानसो मोजाङै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेफोरखौहाय उम बरननानै जानो हायोमोन आरो।
औ औ
मोनदां दा नाफाम बानायनाय आरो फायदाया बे खिनियानोमोन नोंथां ओ दायो ओ नोंथाङा ओ गांजेमा गांजेमा बाथौनि सोमोन्दै एबा गांजेमाखौ दा बायदियाव मोनगोना मोनला? बिनि सानमोनदै इस फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
गांजेमाया गांजेमायाथ' बिरनो हाग्रा मासे ना ना नङा होनोमब नोंथां बेयो आरो बेयो हागुआवबो थानो हायो दैयावबो थानो हायो बेयो नङा होमब नोंथां ओ दा बे हिसाबै जोङो गां फुथु नुखाजोबो नुखाजोबबाय माने बेहा गां दङ बेयो बिरनो हायो आरो बिनि आथिङा ओ मोनद मोन दाइन मोनथाय नोंथां नायफिननांसिगोनसो दा जोङो गांजेमाखौ दा ओ गांजेमाया दा बिदै दैबाय नोंथां हो बिदै दै बिदै दैनानै ओ माने फिसाबो ओंखा खारबाय आरो ओंखारनानै फिसाया दा गोरलै गोरलैसो माने रायाखै आरो दा जोङो गां जिमा बाथोनथ नोङो बिराद जानो गोथाव मोदोम लायो माने बिनि गेजेराव जोङो जोलाया माने मोदोमसिनो आरो नोंथां जोनिख्रुइ जोङो जोला गांजेमाखौ जायोब्ला बाथोना बिराद मोदोमफ्रु जायो आरो अब्ला जोङो ओंखामखौबो साबसिन जानो हायो ओ दा जोङो नै माइ गायनाय सम नङा होमबा ओनथां दा जोङो जुदि दुब्लियाव ओंखाम लाङोब्ला अब्ला जोङो गांजेमा बा गांजेमाखौ जुदि बाथोन देनानै लांफायोब्ला अब्ला जोङो ओ दुब्लियाव खामानि मावनायजों जाबजों ओंखाम गोजांखौनो जोङो माने गांजेमा बाथोनजों बिराद मोजां जानो हायो आरो नोंथां माने थाव नालाय बुस्थुआ जानो दा बे हिसाबै जोङो गोबां जानो हायो आरो ओह गांसेमायाथ जोंनि बरफ्रा फ्रायानो जायो गोबाङानो जायो माने जोंनि बरफोरनि थाखाय फेभरेट जानाय खाजा आरो बेयो जामुआ दा नोंथां बे जोङो जे ओ नैबेखौ आं दाजाबदेरनो नागिरदों ओ नाफाम बानायनायाव जे जोङो नाफामखौ सिङाव हासुं सिङाव खाथेनानै दोनो बार हाबनो हायो नङा होमबा नोंथां दा बे सिङाव एम्फौ एनला हाबनायनिथ जेबो राहा थायाना नोंथां
थाया थाया
अ एम्फौफोर हाबोब्ला हयथ बै नाफामफोरा माने गाज्रि रोखोमै गेसेव मोनांनो हागौ खोमा नोंथां‌ ना
गेसाव मोनामनो हागौ औ गेसाव मोनामगोन आरो एम्फौबो जाय गौ जिहेथु जोंनिया जिहेथु जोंनिया बियो ओ गेब्लेब्ले जाहैगोन नालाय गेफेफे माने थासनि थासआ जोंना दै गोनां बुस्थु जाहैबाय आरो ना गोराना जोंना फोराननाय ओ बेखायनो माने गेब्ले बे जाहै जोंना बेयो जायगाया बेवहाय माने एम्फौबो
औ आरो एम्फौ ओ अब्ला जोङो सि सेवनाय होनना बुंगोन दा सेवनाय नाफामखौ जायोब्ला जोङो सेवनाय नाफामखौ जोङो सङोब्ला जेरैबायदि नाफाम सेवैखौ मोदोमनाय मोनगोन सेवनायखौ हयथ जोङो बिदि मोदोमनायबो मोनाबो जानो हागौ। खोमा नोंथां‌ ना?
मोना मोननाय नङा मोननाय नङा नोंथां मोननाय नङा
बेसिबां मानानि गोथाव जानाय नङााबायदि
गोथाव जानाय नङा औ
दा जोङो नाफामखौ जुदि बाथोनबो ज जानो हायो लोगोसे जोङो थास' ओंख्रिफोर बा जिखुनु माबा मोनसे ओंख्रिफोरावबो जोङो होनानै हो स्लायोबा माने बिराद गोथाव जायो आरो जानो मोजां
नाफामनि ओ औ नाफामनि मोदोमनायाबो जोंना जोबोद मोजाङानो ओ जेरै उम ना ओ गांजेमा बाथोननि आरो नाफामनि मोदोमनायाबो जोंना ओ मिथिखायो आरो माने ओ न' ओ लामा सामाजों थाङोब्ला माने न'खरनिया न'खर गुदिनि लामा नख लामा गुदिनि न'खरफ्रा माने नाफाम सङोबाबो मिन्थिखायो आरो माने लामाजों थाबायलाङोबा जे बेसोर नाफाम संदों आरो नाफाम औ नाफ नाफांफोरखौ जोंहा दायो माने गोबां गोजौ लेबोजों सहैबाय आरो बेफोर ना फामफ्रा नाफाम आरो बेबायदिनो गांजेमा बाथोन जेरै होनोब्ला जोंनो बर'फोरनि माने गिद गिदिर हटेलेे रेसतुर रेन आरो गोबां बेफोराव जोङो नाफामफोरखौ जोङो मोननो हासै आरो नाफा बा थोन होनबानो माने मिन्थि खायो बेयो ओ बेयो जाहैबाय बर'फोरनि बाथोन आरो बेफोर जोङो माने मिथिनो मोनो आरो उम गोजौ लेभेलसिम मोनहैनो हा होननानै। आरो गुबुन हारिफोराबो सिनायनो मोनदों बेखौ। बर'फोरनि बाथोन होननानै औ। बेनो आरो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै सोलायबोनाय होनोब्ला। जोङो बेखौनो मिथियो ओ जोंनि नफाम बा दाना माने गोजौ लेभेलसिम सहैनो हाबाय। आरसा ओ औ जेरै हटेलिस सुडेन बायदिफोरावहाय। मोनजानाय जाबाय माने आरो बयजोंबो
औ औ दे होमबा नोंथां ओ जोङो गोबां सावरायबायानोसै होनबा दोनथ'लायसै नामा ना टपिक दे। बोना। औ औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।